हेलौ हालौ। खोनादों ना नोंथां?
खोनादों।
खोनादोंना नोंथां? हालौ। अ नोंथाङा माबाफोर मावबाय दं नामा नोंथां?
नोंथांनि माथोखौ खोनानो हायाखै आं बाना।
औ र'।
हालौ मा होनदों नोंथां?
एसे थावोर नांजांआव
अ इयाव इयावनो था नोंथां इयावनो था।
औ
औ नोंथां ओ माबाफोर हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा नोंथाङा?
मावनायालाय जेबो मावाखैमोन ओरैनो दानिसो बेलासिनि ओंखाम जाखांनानै ओरैनो फ्रि जिरनानै दंमोन आरो।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथाङालाय अब्लालाय?
ओंख्रियालाय माबास सोमोन जोगोनारजों ना ओमफाय आरो ओइ दाख्लैनि खान्थाल बेगर बाथोनबो दंमोन इसे। बिजोंनो जाबाय आरो।
जोबोद गोथाव माथो नोंथां ओ अब आङो नोंथां नै आङो एसे दुब्लियावसो फैदों इसे आङो नायफैदों मानसि फोरनि माइ गायनायखौ जोबोद समायना नुदों ओंखायनो आङो दायो गसंना दंथ'यो।
अ
उम दसे थानानै जिरायनसै। दा नोंथाङा उम दसे सम फ्रिबालाय ओ दसे सम होथ'नो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन।
अब्लालाय आङो नोंथांनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैदोंमोन आङो नोंथांजोंहाय माबा मोनसे बा ओ गेलेनाय बारनाय ओ गेलेनाय बारनाय मेथाइ दामनाय मेथाइ खननाय बेनि सायावसो सावरायनो होननानै फन हरनायखौ जादोंमोन आं नोंथां।
औ
दा नोंथाङा उम गुसुङैबाबो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा? गेलेनाय बा मेथाइ खननाय बेफोरखौ ओ बिनि सायाव
औ हागोन नोंथां हागोन औ। गेलेनाय मेथाइ खननायखोलाय जोंथ' मि-मिनथिखायो होमबा।
औ नोंथां।
बारु गेलेनायफोरा मोननै बागं ओ माने राननाय जायो आरो सिङाव गेलेनाय ओमफाय बाहेरायाव बाहेरायाव गेलेनाय जेने हमनाला नों जोंना बाहेरायाव गेलेनाय होमबा इंराजिनि फुटबल भलिबल क्रिकेट बे फोर टेनिस बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि थायो आरो
औ
आं मोननै मोनथामल बुंबाय नोंथाङाथ मिथिखागौआनो खोमा आरो जोंना सिङाव गेलेनाया गेलेग्रा बायदि बायदि रोखोमनि थायो ओ जोंनि लुदु आरो मबाइल गेम सेसफोर खौथ नोंथाङाथ मिथिखायो खोमा आरो गेलेफेरबायबो बे
औ आं एसे एनै गेलेयोआनो
रोखोम रोखोमनि खेल थायो आरो जोङो बेफोराव गेलेनानैबो आरो जोंनि
औ
जोङो बेलेग बेलेग गेलेनानैबो जों माने जों माने रोंबा माने सुबिदा मोनो आरो ओ हमना‌ लादो जों दा आं माने नोंथाङा जुदि फुटबल गो गोरोंबा माने नोंथाङा माने ओरै माने डिस्ट्रिक लेभेल स्टेट लेभेल इन्टारनेसनेल लेभेल बिदि माने गेलेनो मोनगोन आरो
औ नोंथां
ओइ बेफोरो नोंथांमोननि स्किलनिसो फोर खोथासै
औ
आरो जोंना इखै सिङाव गेलेनाय होनबा बेफोरबो रोखोम रोखोमनि माबा थायो कम्पिटिसन थायो जेनेबा इन्टारनेसनेल चेस चेम्पियनशिप माबा माबि लुदुफोर गेलेनायनिबो थायो मबाइल फोरावबो गेलेजायो आरो मबाइल गेम फोराबो रोखोम रोखोमनि थायो जेने होनोबा ओरै गावलायलायनाय माबा माबि फोरबो थायो नोंथाङाथ मबाइल गेमखौथ गेलेखायोखो
औ आङो गोदो उन्दैयाव गोरलैयोमोन दाथ आंना बारा सम जाला मबाइल गेम गेलेनो ओंखायनो आङो दा गेनायखौ गारथबाय मबाइलनि गेमफोरखौ
औ नंगौ आरो नोंथाङा सोर बुंनो थाङोबा ओरै माबा मे मेथाइफोर खननाय
औ नोंथां औ औ औ दामनाय देनाय औ
औ दामनाय दामनाय देनायाथ जोंना रोखोम रोखोमनियानो थायो जेने ओरै दल खाम सिफुं नोंथाङाथ दामफेरबायानो खोमा दा बिफोरखौ
आङो नोंथां आङो सिफुं सुना मोजां मोनो आङो ओरै जोंनि दायो दावगाबाय थानाय जुगनि मदार्न होनोना बे खौ दामग्रा बेयो जाहैबाय ओ गिथार होनो गिथारखौ आङो गोबां मोजां मोनो दामनानै आङो इलेक्ट्रनिक गिटारबो दामो नर्मेल गिथारबो दामो आङो बेबायदि गितारखौ दामनाया एबार बोसोरबायानो जाबाय हमदो आङो जोबोद मोजां मोनो बेखौ दामनानै आङो बिदिनो फिसा फिसा गामिनि फांसनफोर जाबा आङो दामो गिटारखौहाय आरो आङो गिटारजोंहाय दामनानै लोगोसे आङो मेथाइबो खनो मेथाइ खननानै मानसिफोरा जोबोद मोजां मोनो होनदों आं मेथाइ खनोब्ला बिदि बिजि बायदि बायदि आं खोनानो मोन्दों आरो आङो बेखौ आं गावनि औ नोंथां बुंग्रोदो
ओ नोंथाङा मा मा मेथाइखौ बांसिन खननो मोजां मोनो जेने इंलिस बर'फोर
आङो जोंनि ओ खुगानि राव बा बिमानि राव जिथु जोंनि मादार टां होनो इंराजिनि बर' जाहैबाय आंनि मादार थाङा दा आङो बर' मेथाइखौ खननो बिराद मोजां मोनो बा आङो बर' मेथाइ खोनासंनो जोबोद जोबोद मोजां मोनो आं खोनानानै मोजां मोननो गोसोखौ आरोना बिदिनो सान्थि मोनो दायो नोंथाङाबो ओ माबाफोर दामग्राफोर दामो नामा
गिबि माने दामजेनदोंमोन आरो आं बैसागुआव खाम माने अब्लाबो रोंनाय रोंङिनि खोथा गैला ओरैनो
हारसिं दामलाबायबाय आरो ओरैनो मोसानो आन्था
औ औ सैथो नोंथां
आरो ओरैनो एसे सुनो नागिरदोंमोन माने हांआनो माने एसे माने थानानो हमनानै लादो सिफुं सुनायाबो एसे गोरायानो
औ औ औ
जेरै सेरजा खाम बेफोरखौनो दामहैयो माने सेरजाबो दामहैयोमोन
औ
नोंथां द्राइभार माबा फांसनफोराव
औ दायो नोंथाङा ओम ना नोंथां
औ
दायो नोंथाङा जोबोद मोजाङै खेला दुलानि बारै मेम फोरमायना होबाय आंनिसिम दायो आंबो फंनैसो गुसुङै खेला दुला दामनाय देनायनि सायाव बुंसै अब्लालाय नाजानोसै बुंनोहाय बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदियानो दा नोंथाङा गोबां रोखोमनि फोरमायलांखाबाय आं आं बेखौ ससे बुंफिननोसै जेरै नोंथाङा बुंबाय जोङो खेला दुला बा दामनाय देनायजों जोङो गोबां सिनाखि मोननो हायो बा मोन जानो हायो सिनाखि बा जोङो बेखौनो गोसो होथाबै नाजाबाय थायोबा जोङो आं खेला दुलाजोंनो जोङो दावगालांबाय थानो हायो जोंनि जिउआव बेजों जों सिनाथि सिनाखि मोननो हायो बा जोङो गरसे गरनै गावनि आन्था इनकाम खामायनो हानाय जायो जोङो बिदिनो दामनाय जों जों बिदिनो दामनाय देनायाव गोसो होयोबा जोङो ओ बायदि बायदि रोखोमनि दामग्राफोरखौ जोङो दामोब्ला जोङो इदिनो जोङो डिस्ट्रिक लेभेल स्टेट लेभेल बा नेसनेल लेभेलाव जोङो सहैनो हायो सहैनानै जोङो गावनि थाखाय गोबां रां आरजिनो हायोबा जोंखौबो दुनियावनो फुरा दुनियायाव सिनायथि मोनजानाय जायो हो होमबा जोंनि बिदि बर' ट्रेडिसननि दामग्रा देग्राफोराबो एसे ओ सिनायथि बांसिन मोनगोन बा इदिनो सिनाखि मोनलांगोन उम
औ
दुनिआवनो दाथ' बिदिनो बायदि बायदि ओ मोसानाय बर'नि मोसानायखौ दा जोङो सिनायथि मोननो हानाय जादों ओ‌ जेरै जोङो बागुरुम्बा इखौ जों बयबो मिथियो दा बेखौ जोङो हाय ओ बिदिनो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै गुवाहाटिफोराव थानानै दिन्थिनानै जोङो दा फुरा दुनिआवनो इखौ दिन्थिनो हादों बा सिनायथि मोनजानो हादों बे जोंनि ट्रेडिसिनेल दानसाहाय बागुरुम्बायाहाय बिदिनो बायदि रोखोमनि मोसानाय दं जेरै जोङो बुंगोन दाउस्रि देलाय होन
औ
ओरै बागुरुमबा आमफाय बिदि ओ
औ
आरो दंबायो आंनाव गोसोआव फैयाखै नाथाय आं बेखौनो बुंबाय ओ दायो बिदिनो दामग्रा देग्राफोराबो जोंनि बर' फोरना ओ रोखोम रोखोमनि दं जेरै नोंथांखनो फोरमाय लांखाबाय जेरै ओ जोंनाहाय ओ सेरजा दं खाम दं सिफुं दं ज'था दं धल दं हारमु'नियामबो दं लोगोसे ओ बेफोरो जोङो ओ बेफोरखौ जोङो बांसिन ओ बुङोब्ला ओ बैसागुआव बाहायनाय जायो बा जोङो ओ मन्दिरनि आर'जफोरावबो बाहायनाय जायो बे बेफोर दामग्रा देग्राखौ जोङो बा जोङो बिदिनो फांसनफोरावबो बाहायनाय जायो हाबाफारिआवबोथ' बाहायनाय जायो औ नोंथां सैथो जायो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि जोङो नुनो मोनो होमबा बेफोरो जों जोंनि थाखाय गोबां इम्परटेन्ट औ दायो दामग्रा देग्रा गैयाबाथ' जोंना बैसागुआनो जानाय नङा ना नोंथां मानोना बे दामग्रा देग्रायासो मेन बैसागुनि थाखाय
उम
हमना ला दामग्रा देग्रा गैयाबा मोसानाय जाया रंजानाय जाया बे उम दामग्रा देग्राखौ नांथारगौ ओ अब्लासो जोंना बैसागुआ गाजा गोमजायै थांगोन बा रंजा नाय मानाय बांसिन जागोन दा आङो बेखौनो फोरमायनो सानबाय आरो आंना दा वानि मोनसे खोथानो दा आङो बेखिनिआवनो नोंथांजों सावरायनायखौ दोनथ'नांसिगोन खोमा नोंथां
औ दे होमबा खु खुलुमनाय थाहरबाय नोंथांनिसिम
दा गोजोनथोंसै नोंथां
औ औ दे होमबा
सकलेट दान हर
थ मा जाखो दान दान